हेल हेल' खोनादोंना नोंथां
औ
आं दायो फिथाइ सामथाइनि सायाव फंनैसो सावरायनो सानदों आरो नोंथांजों
औ
माबायदि फिथाइखौ जायो ब्ला जोंनि देहाया बोलो मोनो बेनि सोमोन्दै माबायदि फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहाया खहा जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांजों फोरमायनो सानदों आरो
एसे गोबारै रायलाय
खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों खोनादों
जेनेबा दाथ' दैज्लां बोथोर बे दैज्लाङावहायथ' नै गोबां फिथाइ सामथाइ मोनो जेरैहाय थाइजौ आनारस समफ्राम बेफोरबायदि गोबां फिथाइ मोनो बे फिथाइफोरखौ जानानै जोंनि देहाया माखासे गोहो मोनो आरो माखासे खहा जायो बेफोरनि सोमोन्दै रायलायनो सानदों आरो नोंथांजों
औ औ
जो दाथ' नै दैलां बे दैज्लाङावहाय जोङो ओ खान्थाल खान्थालखोथ' सिनायो दा नोंथाङा
औ
खान्थाल फिथाइबो दं बे खान्थालनिफ्राय खान्थालखौबो जोङो जोंनि बर'फोरा खान्थाल होनबाथाय जोंनि बर'नि जाग्रा फिथाइ आरोना बेबो बे फिथाइ खौ जोङो मोदोमजों खान्थाल मोदोमजों लोगोसे खान्थाल बेगरखौबोथ' ओंख्रि संनानै जायो ना
औ औ ज
बे खान्थाल बे खान्थाल बेगरखौथ' जोङो मैथा एसे होनानै नाफोर बा बेदरफोरजोंबो जा यो जानानै जोंनि देहाया गोहो मोनो
औ
आरो सुमफ्राम फिथाइ सुमफ्राम फिथाइखौबो नोंथाङा जाफेरबायना
औ
बे सामब्राम फिथाइफोरनिफ्रायबो जेनेबा जोंनि मालाबा समावथ' बेरायनानै बेरायहैनाय बा गोजान जायगायाव दावबायोब्ला बायदि -सिना केमिकेल गोनां बुस्थु जायोब्ला जोंनि उदैफोरा मालाबा समाव उदै सायो बा खिनायफोर जायोब्ला जों सुमफ्राम फिथायाइ जानांगौ बे सुमफ्राम फिथाइ जा योब्ला जोंनि देहाया बोलो मोनो एबा खिनाय जानाय गाज्रि बिदि बेक्टेरियाफोर जोंनि उदैयाव सोम -जिनायनिफ्राय रैखा मोनोना
औ औ औ
ओमफ्राय आरो दाथ' दैलां बे गरमावहाय बे गरम मोननायनिफ्राय एसेबाबो बारग'नो नो थाखाय जोङो माबा थालिरफोर जायोब्ला थाजिम मोन नो जेरै थाइजौफोर थाइजौ फिथाइखौ मोनजाफेरबायना नोंथाङा?
औ औ मोनजाबाय मोनजाबाय
बे थाइजौ फिथाइफोर जायोब्लाबो जोंनि ओमफ्राय आनारस आनारस फिथाइफोर राबोथ' दा दै दैज्लां समाव एकदम जाग्रा आंगो फिथाइथार बि फिथाइखौ जायोब्लाबो जोंनि देहाया एसेबाबो मोजां मोनो बोलो मोनो नोंथाङा ओरैनो मा मा फिथाइखौ जायोब्ला जेनेब्ला देहाफ्रा मोजां मोनो आरो नोंथांनि सबसे गोथावसिन मोननाय फिथाइया मा बेफोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ
दे होनबा नोंथाङा फंनैसो खिन्थानानै होलाय।
औ दा ओरैनो बुङोबा थ' जोंना बर'फोरनि जायगायावहाय बांसिनानो बारि बागान थायो नङा होमबा दा दा जोंहा फिथाइ सामथथायफोरखौ जोंहा बर'फोरनि न'खर न'खर माने जोबनो थाङा मे जायगा गावनि जायगायावनो न'खरावनो मोनजोबो आजिखालि माने बांसिनानो बायनांलायला आरो फेसल बेखौ बुंनो थाङोब्ला जेरखम खान्थाल होन थाइजौ होन आनारस होन सुमफ्राम होन थालिर होन माने आजिखालि माने गावबा गाव न'खर न'खर माने फिफांफोरखौ माने गायना लाजोबबाय आरो ओमफ्राय दानि जुगावहाय नोङो बुंनो थाङोब्ला दानि जुगाव बुंनो थाङोब्ला जोंहा न'खराव माने न'खराव जासे जानानैबो न' खाथि खालाानो राननानै हरलाय लायनाय बिदि जाबाय आरो ओमफ्राय आ आजिखालि दाना बर'फोराबो एसे एनै मिथिबाय आरो जेनेबा फालांगियाव बा बाहायोबा माबायदि फिथाइ सामथायाइया बिसोर मुलामफ जायो नङा होमबा?
औ नोंथां
औ न'खराव जासे जनि जेसेबां आग्लायो बेखौ माखासे फालांगियावबो बाह हायन हमबाय आरोै आजिखालि
ओमफ्राय जोंहा दाथ' ओ थासारिया माने जोंना मिथिंगाया ओरैबायदि ओ गुदुंनिफ्राय गुदुं जाबोगासिनो दं नङा होमबा बोथोरा
दङ बिजों बांनायनिफ्राय बांबोगासिनो दङ
औ दा बेफोर बोथोर सोलायनायफोराव माने माखासे जोंहा फिथाइ सामथायाइफोरा देहाखौ थाजिम लाखियो आरो
नंगौ नंगौ नंगौ ओरैनो नोंथांनि ओरैनो नोंथांनि सबसे गोथावसिन मोननाय फिथाइया मामोन नोंथां नोंथाङा एसे बुंनो होदो
आंनि सबसे गोथावसिन माबा मोजांसिन मोनगा फिथाइया जाहैबाय थाइजौ आरो औ थाइजौबोबा साबसिन गोथाव मोनो आरो जानो माने थाइजौआ गोमोनबो जाजायो नङा होमबा थालिरबो लगायनानै जाजायो
औ
औ दा बेफोरखौ माने
आजिखालि माने बाहेरानिबो हाबफैयो ओ बेफोरखौथ' बांद्राय बाहाया जोङो। दा गामियाव थागोन नालाय माने गामिनिखौ बांसिन गामियावनो न'खर गुदियाव न' गुदियावनो मोनो नालाय न'नि
औ नोंथां औ ओरैनोथ थाइजौखौ आउटावबो जेनेबा दखान गलाफ्रावबोथ पेकिं एसे पेकिं मोनो नोंथाङा बेफोर पेकिंखौबो मोजां मोनो नामा?
बेफोर फिकिंफोरखौ बिदि माबायाव ओ जानायाव बाहाया नो माबा मोनसे फुजाफोर थायो। बा बिदिआव बाहायो आरो
औ नोंथां औ ओरैनो बेथ' जेनेबा बथ थल एबा लबारफोरावसो केमिकेल लगायनानै बानायनानै फाननाय जायो नालाय गलामफोरा बेफोरखौ बाहायनाया देहानि थाखाय बारा थिग नङा होननानै सानो आरो आं।
औ माने आजिखालि निउस मिडियायावबो नुयो नालाय। ओ माबायदि माबायदि केमिकेलफोर नङा ओमबा हासारफोर फोयो ओंखायनो गिनानै जाया आरो बांसिन।
औ नोंथां औ जोंनाथ' नै दा गामियाव थानाय हिस हिसाबै थाइजौफोराथ आमदानि मोनोना? बे थाइजौफोरखौनो जों नआवनो दखान बा गला फोराव मोननाय बायदि रसखौ ग्रिन्दार बा मिक्सार मेसिनाव होनानैबो जुस बानायनानै लोंनो हायो नोंथां।
औ औ नोंथां
उम आरो नै खान्थाल होनोबाथ खान्थालाबो जोंनि बर'नि जाग्रा आंगो मुवााथार बे खान्थालनिफ्राय जोङो जानायजों लोगोसे फिथा बा लारुफोरबो थ बानना जानो हायोना नोंथां? फिथा लारुफोर आरो औ नोंथां औ आरो बेगराबोथ गोबां जोंनि बरनि जाग्रा आंगो मुवा बे खान्थालनिफ्रायनो बिनि खान्थालनि बेगरखौहाय जोङो मैथाजों। अमा होनानै दाउ होनानै जायोब्लाथ जोङो खबसे जाब्रेफ्लांलाय लायो। ना नोंथां?
एकदम माने गोथावन गोथावथार जायो आरो जानाय।
औ नोंथां औ आरो गांजेमाफोर जेनेबा बा दाथ दै्लां बे दैलांआवहाय जोङो माइ गायनो थाङोब्ला ना गुरनो थाङोब्ला जों गांजिमा मोनोना? बे गांजेमाजोंबो बाथोन थिफ्लेनानै बा थबसिफोराव देनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो नोंथां नोंथाङा मोनजाफेरबायना?
औ औ मोनजाबाय मोनजाबाय। माने बुंनो थाङोब्ला जोंहा बरफोरा बर'फोरा माने फिथाइ सामथाइनिखोबो ओंख्रि संनाय दंखायो आरो गोदोनिफ्रायनो।
औ नोंथां औ फिथाइ सामथाइया जोंनि समाज ओ गोबां हेफाजाब होबोदों आरो गोदोनिफ्रायनो। जोंनि उदै जोंनि देहा जोंनि ओंख्रि बेफोराव जोंखौ गोदोनिफ्रायनो हेफाजाब होबोदों आरो जोंथ' माखासे जेरै थालिर आथिया जों मालाबा समाव गोजान जायगायाव हान थियोबा रावना होलाङोबा दावबायोब्ला बे समाव जोंनि उदैया गाज्रि जानानै फैयो बे गाज्रि जानायाव जोङो थालिर आाथिया जाय सिन्था बे जाय थालिर आथियानि सिङाव बेगर थायो बे बेगर गोनां थालिरखौ जायोब्लाबो जों मालाबा समाव उदै गाज्रि जानाय उदै सानायनिफ्राय रैखा मोनो।
औ।
आरो बे थालिर सिं सामफा थालिर अमृत सागर होननानै बुङो जोंथिं बे फिथाइनिफ्रायबो जोङो मालाबा समाव देहाया गरम मोननाय बे गरम मोननाय खौ होखारनो थाखाय जोङो बे थालिर थालिर हायथा बा अमृतसागर सिं जाम्बा बेफोर थालिरखौ जायोब्ला जोंनि देहाया मोजां मोनो।
औ नोंथां।
आरो माखासे फिथाइ दंबावो। मा बैयो थाइखा फिथाइफोरखौ थाइखा होननायखौ खोनाफेरबायना नोंथाङा?
औ औ खोनाबाय थाइखा ओमफ्राय दा लेरख' फिथाइ ओंखारगासिनो दङ।
औ नोंथां औ आरो बे थाइखा फिथाइनिफ्रायबो जोंनि प्रेसार जानायफोरा बिबैसेबाबो खमायो। दाथ' नै दानि जुगावथ' गोबां केमिकेल गोनां मैगं थाइगं जानायनि जाउनाव जोंनि थैया बारायो अकसमात बारायनानै सानब्रेनाय बिदि बेराम जानायाव हथात जुदि खैद फोराव गोगलैनो नागिरनायनिफ्राय बारग'नोब्ला जोङो मिथिंगायावनो मोननाय बे थाइखा फिथाइ थिनथ्लां फिथाइया जोंखौ गोबां हेफाजाब होबोदोंना नोंथां आरो नारें खारजिफोरा थिनखथ्लां फिथाइयाथ' जोंखौ सुगारनि सुगार बेरामनिफ्रायबो रैखा खालामबावोसो।
औ औ। होमबा नोंथां जोंहा समावबो गैया।
औ नोंथां औ समनि आंखाल ना आरो टाइमाबो
औ जोंहा गुबुन आयदानि सायाव उनाव रायजलायफिनसै नङा होमबा नोंथा?
जागोन नोंथां जागोन नोंथाङा बे फिथाइ सामथाइनि बागै साव आं माखासे मिथियैखौ नोंथांनिफ्राय मिथिनो मोननानै आं गोस गोजोननाय मोन्दों नोंथां बिदिब्ला दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
औ दोनथ'सै दे।
ओं दे होमबा नोंथां।